खोनादो।
खोनादो खोनादो
अ होमबा नोंथां जोङो दा बर'फोरनि माइ आबाद मावनाय आरो मैगं थाइगंखौ माबायदि मावो बिनि सायाव सावरायनोसै होनोमबालाय न'
औ दे
अ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओ ओनसोल एबा गामिफोराव माबायदि माइ आबादखौ मावनाय जायो गिबि गिबियाव मा माबायदि मा खाला मो बुंनो हागोन ना नोंथां एसे अ बुंलाय नोंथां। औ
जोंनि माइनि आबाद मावनाय बुङोबा जोङो माइखौ सोमनाय दोननाय जाग्रोयो। सोमनानै ओमफ्राय सप्तासे बा दस दिन बा आद दिन
अ
बिनि बेनि उनाव थिखांनानै जेनेबा ओरैनो फेनलाना दोननाय जायो।
औ
बेनि उनाव फोथारखौ हालौनाय जायो हालौवनानै फोमोननानै
अ
फोनाय जायो जोंनि ऐ सोमना दोननाय माइखौ
औ
बिनि उनाव जिखिनि गायनो लागा हा दङ जोंनियाव बेखिनिखौ फोमोननाय जायो आलि दाननाय होनाय हाल' नाइनि फाइ बेखिनिया जानायनि उनाव जोंनिया खोथिया फुनाय जायो। बेयो जायखिया ओमफ्राय माइ सोमना दोननानै फोनाया जेरै मास मोनसे मा पयथ्रिस दिन बुंनाय जायो जोंनिया
अ थामजिबा सान थामजिबा सान बेखौ थामजिबा सान थामजिबा एबा ब्रैजि सानाव जोङो खोथियाखौ फु फुनाय जायो आरो ना होनबा नों
नाय औ औ फुनाय जायो बेनि उनावनो आबाद मावथिफोरखौ लिंनानै गायनो होनाय जायो।
अ आइजोफोरफोरखौ गामिनि आयजो फोरखो ओ आइजो एबा आइजोफोरखौ गायनो होनाय जायो हौवाफोरफोरखौ खोथिया फुनो होनाय जायो आरो होनबा न'नोंथां औ
बिदिनो जोंनिया सयमा
औ।
मास मोनबा बेनि उनावनो हानाया जायो।
औ।
माइ हानाया माइजो माइ जेरै बायसमुथि रन्जना
औ औ जेरै माइब्रा दोङो माइब्राखौ गायनाय जायो जोंनि बांसिन बर'फ्रा फिथा जानो उम
बेफोरबायदिनो सम लाना समजो मोननाय जायो बेनि उनाव जोङो हानाय बहरखौ माइ हानाय
औ।
बे समाव मोननाय समाव मोननाय समाव हानाय जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां। अ होनबा बिदिनो आरो न नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि सम बेफोरबायदिनो जों गिबि गिबियावनो जोङो गिबि गिबियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला हालखो जों गोदो गोदायथ' गोदो गोदायनिफ्राय जों बर'फ्रा मोसौ दै एवोमोन मोसौदों एवब्लाथ' जों गिबि गेवयावनो जों हाल एवग्रोयोमोन मोसौदो। बिदिनो फोनसे फाननै फानथाम गाहाम एवनानै जों मै होनानै हाखो ओ रुइ होनोनानै जोङो खोथियाखो बिदिनो गु सान जि सान सोमनानै दोननानै बेखौ जोङो बे हालेवनाय ओ दब्लायसे- दब्लायनैयाव जों खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। बे खोथियाखौ फोनानै बिदिनो थामजिबा सान एबा माखासे एबा ब्रैजि साननि उनाव जों बेखौ फुनानै फुनानै बेखौ जोङो आरो दुब्लियाव अ जेराव गायगोन बे जायगायाव जों हालेवनानै हालेवनानै हाखौ फोमोननाय जायो बिदिनो ओ फोनथाम फोनब्रै बि दिनो एवनानै हाखौ गुरै खालामनानै बेयाव जों मा होनो बे खोथियाखौ गायनाय जायो आरो बे खोथियाखौ गायनायावा बिदिनो मास बा मास माब्रै बा मा द' जों बे बेयाव माइ फि थाइ थाइनायखौ नुयो आरो मोननाय मोनबोला जों बेखौ हाना लाबोयो आरो न' नों नोंथां नोंथांमोननिसिं जेरै जोंबायदि बेफोरबायदिनो माइखो गायनाय जायो जोङो। आरो बिनो बायदिसिना माइखौ गायनाय जायो आरो होमबा न' नोंथां? जेरै माइब्रा दङ आसु माइ दोङो रनजित दोङो बेफोर गोदान गोदान आथिखालावथ' आरो गोदान गोदान माइ फोनायखौ जों नुनो मोनो जोङो गोबां बेफोरबायदिनो। आरो आथिखालाव मा जादों होनब्ला जोंनि बर'फोरा आथिखालाव मोसौ-मोसौ नांगोल जगालफोरखौ बाहायनानै हालेवनाय जायोम नाथाय आथिखालाव जों ओम बे बिगियानारि मुगायाव जोङो बांसिन ट्रेक्टर आरि जा हालेवनायखौ नुदों आरो। मोंनङा नोंथां अ-अ। जोंनिथिं मोसौखौ नुनो थांला मोसौखौ हालेवनायखो ओ गामि गफायाव दा सोरबा-सो-सोरबाहा बिसोर सानै आबादारियावसो जों मोखोवखौ नुनो मोन नो आरो ओ नाथाय जों बांसिन जों मोखोव थाबाबो दा ट्रेक्टरसो हालेवनायखौ नुयो आरो। आरो ट्रेक्टर दा हालेवबोला जोंहा थाबनो जायो बेनिखाय जों ट्रेक्टर दे एवनाय नुयो आथिखालाव जोङो होनबोला। आरो लोगोसे जोङो माइखौथ' बिदि गायो जोंनि बर'फ्रा लोगोसे जों मैगं थाइगं गायनो होनबोब्लाथ' जों ओ बेफोरबायदिनो जायो जों गिबि गिबियावनो जोङो जेरै दुन्दिया फोनाय जाबा लाइ लाफा फोनाय जा बेफ फोर जों गिबि गिबियावनो जोङो मा खालामग्रो होनब्ला जों हालेव एवग्रोना लायो जोङो। हाल एवग्रोना लानानै हाखो‌ गुरैखामना फोमोनना लानाय जायो। आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो जोङो मा होनो बिनि धोनन्दिया बेगर लाइ लाफानि बेगरफोरखौ जों मा होनो सोमनानै दोनो जों आरो सोमनानै दोनो जेराव हाल एवनाय इय हा बे जों सा आ बेखौ मा होनो ओ सारदिंना होनाय जायो आरो। बे सारदिंला होनायनि उनाव ओ जोङो बिसदिनो स-सप्तासे बा नैजिसे साननि उनाव जोङो बिलाय खिलिनाय एबा रोदा रजनाय जों नुनो मोनो आरो आ बिदिनो लासै लासै जोंना देरलाङो आरो नैजि नैजिसे साननि उनाव। इफोरो लाइ लाफा फोरा आरो। जोङो आरो बिदिनो सप्तासे सप्तानै थानाय उनाव जों बिखौ खानानै जानो हानाय जायो आरो जोङो। बेफोर आरोखो आरो लोगोसे जोङो बे थास' होनब्ला उम थास'फोरखौ जोङो बोराय बोराय थास'फोरखौ लाखिना दोननानै जोङो बिदिनो हालेवनानै जोङो बिथा खालामनानै जों बेफोरखौ मा होनबोला हो गायनाय जायो आरो बेयाव। लाइ ओ लारि लारिनो गायनायखनो जोङो बिदिनो जोंनि माहासे उनाव जोङो बे थास'फोरखौ रज'नायखौ नुयो आरो जोङो रज'नाया बिनो माहा से माहानै माहाथाव जों औ थास' बेदर जानायख जों जावबोला मोनो आरो बिदिनो। आलुआवबो बेफोरबायदिनो जों गायनाय जायो आलु आरो ओयो थारूनाबो बेफोरबायदिनो एखे आरो एस खेरोखामजोंनि बुंनो थांबोला। आरो जो जोंनि लोगोसे जों अ माइ गायनायउनाव मा होनो जों हालेव एवनायनि उनाव माइखौ दाननायनि उनाव जों हालेवनानै जोङो दुब्लि फोथाराव जों बेसर गायनायखौ नुयो। गोबां बिबांनि औ बेसर गय बेफोरबायदिनो हालेवना फोनथाम फोन-फोनब्रै एवनानै हाखौ फोमोननानै जोङो बे मा होनो बेसरफोरजों सारना होयो आरो बिदिनो जोंनि माहानै माहानै उनाव जोङो मा होनो बेखौ‌ अ मुखिया बियो। बिबार खिलिनायखौ नुनो मोनो बिफां रोदा खरानैथ। बिबार खिलिनाय नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो बिबार खिलिनायावनो जों बिखौ ओ बोराय जानाय उनाव जोंखौ माखो फुनानै जोङो बेनिफ्राय जोङो थावबो दिहुनो आरो लोगोसे गोरलै थानायाव जों बिखौ बिलाइखौ एवना जायो आरो जों। बर'फोरा बांसिनानो बेफोरबायदि खालामो आरो। अ नो-नोंथांमोननिथिं अ जे-जेरैबायदि लाव खुमब्राफोरखौ माबायदि गायो? नोंथाब
औ दे लाव खुमब्राखौ जोंनिथिं हाखो फोमोननाय जाग्रोयो।
न।
हाखो फोमोननायनि उनावनो बै जोंनि जि लाउ बेेगर होनाय जायो नालाय
अ
बेखौ हासिङाव जोंना फबसिनना दोननाय जायो
अ
बेनि उनावनो ओ बांसिनानो सप्तासे बा सयदिन बेफोरबायदियावनो खिलिनाय नुयो जोङो
औ बिफांखो आरो ना
औ बिफांखो बिनि उनाव गायस्लायनाय जायो
न'
नायनि उनाव बे जोथोन लानांगौ जायो देलाय
ओ गोबां हासारबो होनां
हासारबो होनांगौ जायो ओ जोंनियाथ' बेफोरबायदि मेडिसिन मारनाय जाया बे मोसौनि जोंनि जे हासार नाय जायो बे हास बे हासारखौनो जों ना होनाय जायो बेयाव
अह
बे हासार होनायावनो जिसिनि मोजां सेहेरा फैयो
औ
बेजोंनो देरनाय नुयो जोङो
औ
बिदिनो बिदिनो मास मोनसे बा मास मोननैयनो नांगौ दे फिथाइ थानाय नुनाय सम
औ नंगौ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो ओ जेरै जोगोनार जा ओ मा होनो बे बे जोगोना जा थाइबें जा खुमब्रा जा लावफोरखौ जों बेफोरबायदिनो हाखो फोमोननानै जों बिथा बानायनानै अ अ जों बेगरनि ओ बेगरफोर मा खालाम फुलि बानायनानै जों मा होनो बेखौ बिथा बानायनानै जोङो गायनाय खौ नुयो आरो जों बेफ्राय सां लुनाय जायो जोङो बेयाव मानबायनो थाखाय बेफोर जों थाख्रेल जा राङालाव जा बेफोरखौ राङालाव फोरखौ हायाव मानबायोनायखौ जोङो नुयो बांसिन बेफोरबायदिनो आरो जों लोगोसे आरो मा होनो जोंनि गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायाइ दंफांफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो हा जोङो दा ओ हाखौ जों फोमोनग्रानै गाटा जावनानै जों हासार होनानै जों बिफांफोरखौ गायनाय नुयो आरो जेरै थाइजौ खान्थाल बिफांफोरखौ गायबोला आरो बेखौ माने फानलुनि खाथ खोथा दोङो जों फानलु गायोबोब्लाथ' जों बिदिनो हाखौ फोमोनो बेफोर फोम हालेवनानै फोमोनना लानानै जों बिथा खालामो लारि लारि जों फानलु फुलिखो गायनाय जायो गिबियावनो जों फानलुफोर मा जागायनाय जायो जागायनायनि उनाव जों बेखौ गायनाय गो गो बिथा खालामनाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो जों फुलिखौ उम अ अ होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय दिनै होमबा जों दोन्थ'नोसै ना बेखिनियावनो
दे नोंथां दोनथ'नाय जाबाय दे होमबा
औ दे नोंथां